हेलौ नोंथां।
हेल'
अ खोनादोंना नोंथांआ?
औ खोनादों नोंथां ओह ओ जों बिदिब्ला दिनि ओ मबाइल फन एबा जामबुंनि आयदानि बागै सावरायनिसै नामा नोंथां
औ सावराय जागोनदे नोंथां।
औ ओ आं जागायग्रोनांगौ ना नों जागायग्रोगोन नोंथां।
अ बिदिब्ला आं जागायग्रोनोसै।
औ औ।
मबाइल फन एबा जामबुङा मोनसे ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायजानाय
औ।
औ। ओ बिदिनो जोङो ओ मबाइलफोर ओ मबाइल फन एबा जामबुंनि ओ बाहानायनि फारसे बुंनो थाङोब्ला खथा सावरायनाय ओ बेखौ जोंनि न' नखरनि मानसि लोगो ओ लोगोफोर आरो खामानि मावग्राफोरजों जुदि गो जान जायगायाव दंब्लाबो भिडिअ' कल आरो अडिअ' कलनि दारै जों सावराय ओ सावरायनो हायो आरो बे खथा सावरायनायनि गेजेरजों
औ।
औ ओमफ्राय ओ बिदिनो फोरोंथाइ आरो फरायनायनि बा गै ओ बुङोब्ला जोङो फरायसाफोरा गुबुन गुबुन वेबसाइटफोरनि दार रै अनलाइन ओ क्लास लानो हायो आरो बे मबाइलनि गेजेरजों ओमफ्राय गुबुन गुबुन फरायनायनि आयदाफोरखोबो मबाइलनि दा रै नायगिरनो हायो ओ जेरै जोङो गुगोल एबा छाटजिपिति बेफोरनिफ्राय जों नायगिरनो हायो आरो ओमफ्राय इउतुबफोरावबो जों गोबां ओ ओ फरायनायनि बागै ओ मोनो आरो जोङो जेरै कमपिटि टिभ एक्जामफोरनि थाखाय बिदिनो निट ओ एबा इउ पि एस सि, ए पि एस सि ओमफाय एस एस सि जिदि बेफोरनि एगजामफोरनि ओ सेलेबास एबा जोंनो ओ गोबां बिदिनो मिथियिफोरखो जोङो बिनिफ्राय सोलोंनानै लानो हायो आरो
औ।
ओमफ्राय अनलाइन दान ओ बिदिनो बुंनो थाङोब्ला ओ बेयो मोनसे
ओ अनलाइननि मोनसे इउ-इउपि आइ एबा ओ आरो बेंक ओ बेंकनि खामानिफोरखौ मबाइल फननि दारै ओ मावनो हायो।
औ औ।
ओमफ्राय खौरां खौरांनि बागै बुंनो थाङोब्ला बे मबाइल फननि दारै जों ओ मेथाइ खननाय फिलिम नायनाय आरो ओ बिदिनो खौरांफोरखौ जों मोननो थाङो गु नुहै एरनो मोनो एबा गोजान जागानिखो खोनादों ना नोंथां? औ। ओमफ्राय जोङो बुंनो थाङोब्ला अ मबाइल फननि गाज्रि बाहायनाय ओ बाहायनायफोरनि सावरायनो थाङोब्ला जोङो ओ समखौओरैनो हेगार हरनाय आरो जेरै जोंना गोबां फर फरायसाफोर आरो ओ फरायसाल' नङा सोरनिबा सुबुंफोराबो जों मबाइल फनाव ओ मबाइल फनाव गिदिर माने ओ गेम गेलेनानै ओ समफोरखौ जों ओरैनो हेगार हरो बिदि नो भिडिअ' नायनानै समफोरखौ ओरैनो खहा खालामो आरो
औ औ।
औ ओमफाय बिदिनो अ देहा देहानिबो जोंहा खहा जायो। जेब्लाबो मबाइल फनखौ नायब्ला जोंनिया मेगन आरो मोदोमा गोबां ख-खहा जायो। मबाइलनि ओ रेडेसन जोंनि मर जोंनि माने देहाखौ गाज्रि खालामो बे मबाइलनि रेडियेसना।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
ओमफ्राय बिदिनो जोंना समाजिक गोजान जेरै गोबां मानसिफोर गावनि न'खरनि मानसिजों सावरायनो बलाय मबाइल फनजोंल' ओ नांथाबनानै थायो मे सम होनांगौ समाव ओ टाइम माने समावबो बे होआ मबाइलावल' नांथाबनानै थायो आरो गावनि लोगोफोरजोंबो थाङा औ
बिदिनो जोंनाव मबाइलनि बागै बुंनो थाङोब्ला मोजांबो मोजां खामानियावबो मोजांबो आरो ओमफ्राय गाज्रिबो बे मोननै रोखोम दोङो आरो बेयाव मबाइल बिनि बागै
म नोंथाङा एसे मिथिगौ ना मबाइलनि बागै
औ औ
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो जिखिनि मिथिगौ
औ नोंथां फोरमायनि ओ जिहेथु जों दा मबाइलनि बागै सावरायदों नङा होमबा नोंथां।
औ।
जेनेबा नोंथाङाथ' दा बुंलांबायानो जिखिनि बुंनो गोनां जिहेथु नोंथाङा दासो बुंलांबाय मोजां आरो गाज्रि थायो होननानै नङा होमबा?
औ।
जों दा मोजांखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा मबाइलनि बबेनिथायथ' जोंहा बुहुद मा होनो हेफाजाब मोनो होमबा नङा होमबा
औ नंगौ नोंथा
अ जेनेबा जों सोलोंथाइयानो सोलोंथाइखौ होननो थाङोब्ला जों मबलनिफ्राय जों माने ओ मिथियै बाथ्राफोरखौ माने मबाइलजों मबाइलनि मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो न'आव थानानैनो निजिनि आखायावनो मोननो हायो हायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो जोङो मबाइलाव नायनानै माने जेनेबा फरायसालियाव थांनानै फरायसालियाव थांनानै माने जोङो बिसोरनि माने फोरोंना हरनायफोरखौ आरो न'आवबो माने एसे मबाइलाव जेनेबा सार्च खालामनानै नायफैबावनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ बिदिनो गोबां हेफाजाब होयो आरो जोंनो ओ मबाइला औ ओमफ्राय ओ
दे बुंलाय नोंथाङ
जोंना मबाइला गोदो ओंखारजेेननाय समाव जोंनिया किपेडनिसो ओमफ्राय केफेटनि माने फार्स्ट आट' जोंना माबासोमोन मा होनो बेखौ यो इसिअ ना मा होनोमोन बेखौ मा होनोमोन नोंथां मिथिखौ ना नोङो
गोदो रायलायनाया हो
गोदो रायलायनाय
गोदो जोंनियााद पिसिअ होननाय दोङो मोन बेजोंसो रायजलायोमोन ना बिदि एनड्रयड स्मार्टफन बिदि ओंखाराखैमोन ना
अ
ओमफफ्राय बिनि उनावसो जोंना बिदिनो जौगालांदो बे पिस' पिसिव मा होनगोन बेखौ अ बिनिफ्राय जोंना किपेडनि मबाइल ओंखारदों
औ
नंगौना नोंथां?
औ औ नंगौ
औ बिनि उनाव ओ बे केपेटनिफ्राय जोंना एसे जौगानायनि उनाव जों जोन सम ओ बिदिनो टु जि थ्रिजि नेटनि ओ माबा मबाइल ओंखारदो बिनि उनाव जोंना आरो एसे जौगानानै एनड्रइड एन्ड्रइडनिफ्राय बिदिनो ओ आपेल फन जेरै आइफन बेफोर ओंखारलांदों आरोना।
औ औ
औ नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन ना बेफोरनि बागै?
औ बुंनि ओ जेनेबा जों दाथ' मबाइल इउस खालामगासिनो नङा होमबा?
औ
औ बेनोथ' जोंहा माने बहुद सुबिदाबो जाहैयो बे मबाइलखौ लानानै
औ गोदोथ' बिदि सुबिदाबो गैयोमोन जोंना केपेडनि मबाइल लानायाव दा नाथाय गोबां जोङो सुबिदा मोनो आरोना बे एनड्रइड फन मबाइलनि गेजेरजों जोङो माने गोबां ओ मिथियैफोरखौ मिथिनो मोनो
औ
औ ओमफ्राय ओ बिदिनो जोंहा ओ मबेइला गोबां रोखोमनि दोङो आरो ना माने गोबां गुबुन गुबुन कम्पानि निफोरनिफ्राय ओ गुबुन गुबुन मुंनि मबेइल दोङो नोंथाङा बे गुबुन गुबुन मुंफोरखौ बुंनो हागोन ना मबाइलनि बागै
औ औ बुंनो हागोन ओ जोंहाथ' बुहुत कम्पानिनि माबा मबेल ओंखारबाय नङा होमबा ओ बिदिनो जेरै रियेलमि दङ' अप्प दङ' बेनिफ्राय भिभ‌' बेनिफ्राय नाथिं थाहैबाय लाभा लेनभ' बिदिनो बुहुद रोखोमनि दङ' आरोना बिथिं आफेलनि
औ सेमसंबो दोङो
सां‌ दङ' बिदिनो बहुत रोखोमनि कम्पानिनि मबेल ओंखारनो हमबाय दा।
औ औ गोदोथ' जोंना फास्ट टाव ओ नकियासो दोंमोन दा जोंनि बे हादोराव नकियासो ओंखार ग्रोदोंमोन नंगौना नोंथां ओ‌ नायनाय गोदोनि मबेलानो जोबोर मोजां मोन आरो बारा चार्जआबो थाबनो जोबामोन नाथाय दानि एनड्रयड मबेइल फोरनि चार्ज आ थाब थाबनो जोबो बो
नंगौना नोंथां?
औ
औ ओ‌ नोंथाङा बे‌ ओ सार्स थानाय आरो थायैनि बागै मिथिगौबा एसे फोर फोरमायना होदो। खोनादोंना नोंथां? औ।
बुंफिननो हागोन नामा नोंथाङा एसे खोनाफैया खोनाफैयाखैमोन आङो?
आगोलो जोंनिया माने मबेला नकिया मबेला चार्जआ थाबनो जोबामोन नाथाय आथिखालनि मबेलफोरा एसे थाब थाबनो चार्ज जोबो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। औ आगोल नि नकियाव आगोलनि मबाइलफोराथ' माने बेबायदि माने इन्टारनेट सालायजायामोन ना लाय जेनोबा‌ किपेदनिया माने जेनोबा बिदि माने नाय जायामोन‌ माने स्क्रिन टास नङामोन नालाय। खोनादो‌ना नोंथाङा?
औ खोनादों।
हेलौ, औ बिनि थाखायनो माने माने आगोलो जेनोबा बिदि माने मबेलफोराव जेनोबा स्क्रिनटास नङैखाय माने फन आरो इसामिसल माने रायलायनाय जायोमोन नालाय
औ।
खोनादोना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों नोंथां, औ खोनादों।
औ बेनि थाखायनो बेनि थाखाय माने सार्च आ जोबामोन आरोना आगोलनि ओमफ्राय दानियाथ माने स्किन टास‌ जाजोब्बाय मबेला माने गिदिर जाहैबायना माने ओमफ्राय इवतुब आरो फेसबुक इन्स टाग्राम माने जिखिनु बुस्थु माने नायनाय जायो माने बेनिखायनो माने सार्स थाब जोबो आरोना दानिया।
औ। बिदिनो जों गोबां माने थुग्लिबाय थानायबो जायो दानिया बिनि थाखायनो जोंना थाबनो सार्स जोब बो, गोदोथ' बिदि फनल' रालायोमोन। नोंथां ओमफ्राय ओ जोंनाथ' गोदो बिदि जोंना रिसार्ज सोनायाबो आनलिमिटेड नङामोन ना? लिमिटेडसोमोन। औ, नोंथाङा गोसोआव दोङो ना?
औ।
दानाथ' जोंना आनलिमिटेड सोनानै नायजायो आरो जोंनाया फाइभजि नेट नांबाथ' गोसो बायदि नायै जायो माने जोंना एमबि होननाया जोबा नालाय। नंगौना नोंथां? औ। औ बिदिनो जोंना ओ मबाइलनि बागै ओ माने गोबां खोथा रायलायनो थां ब्ला गोबां खोथा सावरायनो हायो आरो। नंगौना नोंथां? बिदिनो मोजां गाज्रि आरो जों बुंनो थांब्ला मबाइलनिफ्राय जोङो ओ रांबो आरजिनो हायो बिदिनो अनलाइन प्लेटफर्माव। जों जारै फ्लिपकार्ट एबा मिसो बेफोराव गस्लाफोरखौबो जोङो माने ओ फाननो हायो ओमफ्राय इउटुब ओमफ्राय फेसबुक बिनि फ्रायबो जोंङो रां आरजिनो हायो आरो गोबां ओ मोजां मोजां प्लेटफर्म भिडिअ बानायनानै जोङो मोजां मोजां बानायनानै औ गोबां भिडिअ हेगारनो हायो